हेल'
औ औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा फ्रियाव दंना दायो
औ आं दायो फ्रियावनो दङ
ओं आं नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै दिनै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रियाव दंबा
औ औ सावरायजागोन नोंथां आं दायो फ्रियावनो दङ फ्रिआवनो दंथ'यो माने
ओं औं दा होमबा टपिकआ जाहैदों बिफां लाइफां बा थालिर बिफां बा गय बिफां बेफोरखौ जों बोरै गायो दा नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां औ हागोन जोङो बिफां लाइफां गायनाय होनना बुङोबाथ' गिबियावनो आं माने गय बिफांखौ लाना बुंसै गय बिफां गायनो गोनां जायोबा जोंहा गिबियावनो माने गय फिथाइ नांग्रोगौ जायो नङा होमबा नोंथां गय फिथाइखौसो जों माने फुलि खालामनाय जायो माने गिबियावनो जों गय फिथाइखौ माने बै समाव बोथोर लाय बोथोर समाव माने जोङो बोथोर लायै बोथोर गायनाय जायो नालाय बिफां लाइफांफोरखौ बिदिनो जोङो बैसागु बोथोरनिफ्राय जों गायनायखौ नुनो मोनो आरोना गय बिफांखौ बिदिनो जों माने फुलिखौबो जों बिदिनो बैसागु बोथोराव जों फोना लाग्रोनांगौ जाना फैयो माने गय गोमोनफोरखौ जों माने बे समाव गय फिथाइाबो थायखांजोबोमोन नालाय बेहाय जों माने गय गोमोन मोननो हायो बिनिफ्राय जों माने गय गोमोन खौ बिदिनो न' खाथि खाला फोराव एसे ह हासार गोनां जायगाफोराव जों माने गय फिथाइखौ माने गोमोन जानो गय फिथाइखौ जों माने गारसननो होयो आरो ना हालौवनानै एसे एनै बिदिनो हालौवनानै इदिनो हालौनानै नानैहाय दोनहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि उनावहाय जोंहा बेथ' खिलिलांगोन जेराव जों बोसोरनै बोसोरथाम थानायनि उनाव माने एसे एसे जौ खांनायनि उनाव जों बेखौ माने गायस्लायनांगौ जाना फैयो गायस्लायबो माने जोङो गय बिफांखौ मोजां थागत जायो होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो गय फिफांफोरा माने ओ मो मोजां जौ लांङो आरो मोजां फिथाइ थायो होननानै जों माने सानो आरो ना बिदिनो बेफोरनि थाखायनो जों माने गय बिफांखौ ओरै गायस्लायग्रोनाय लानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना आ इदिनो बोसोरनै बा बोसोरथाम इदिनो जों माने फार्स्टआव गायस्लायगोरो बिनि उनावहाय जोंङो माने जेब्ला गय फिफांङा एसे एसे देरगोन माने जोङो बेखौ माने गाव रांखान्थिनि थाखाय माने बे फुलिखौबो फाननो हायो आरो बेनि गेजेरजों माने जों बारि बागानफोराव जों बिदिनो बारि बागानफोराव माने गय बागान खालामनानै माने रांखान्थि आरि आरजिनो हायो आरो बिनि अनगायैथ' जोंहा गाय गायनायखौ बुङोबा जों इदिनो एसे इदिनो देरखांनायनि उनाव बोसोरनै बोसोरथाम गायस्लायखांनायनि उनाव जों जा बारियाव लांगोन मा गायगोन बे बारियाव जों लाना थांनायनि उनावहाय जों माने खदालजों माने हाखर जावै जावै माने सिन बोयै बोयै माने ओरैनोथ' जोंना गया जाब जाब जाबा हावासि जायो नालाय बिनि थाखाय जों एसे गोजान गोजान गायनायखौ नुनो मोनो। ओ बिदिनो गोबां बिदिनो गय बागानफोर गायनाय बानायबाय बिदिनो बेजोंबो माने ज' ज' जानानै हावासि जायो नालाय बेखायनो जों बांसिनानो ओ सय फुट बा सात फुट होनानै जों गायनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो। बेनि उनावहायथ' जोंहा ओरै ओ बिनि उनावहायथ' जोंहा गायखांनानै माने बियो ओ एसे सम लायो जेराव जों माने ओ गय बिफांखौ गायखांनायनि उनाव बिदिनो साफाफोर खालामबाय थानांगौ जाना फैयो जाना माने बारिफोरावथ' हाग्राफोर रज'बाय थायो नालाय इदिनो हाग्रा फिसाफोर इदिनो रज'यो बेखौ जों माने एसे एसे दानस्रां दानस्रां होबाय थानांगौ। माने जों एसे माने जोंङो हासारफोर होबाबो मोजां जायो आरो। जों एसे रैखा खालामनांगौ जाना फैयो बिनि आरो जों माने बिदिनो गामिफोराव थायो नालाय बारि बागान खाथि खाथिफोराव न'फोर थायो नालाय बिदिनो न'फोराव माने मोसौ बोरमा इदिनो गोबां रोखोमनि जुनारफोर फिनाय खौ नुनो मोनो नालाय बे जुनारफोरखौ जों बे जुनारफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जों खायफानि न' न' इदिनो ओ बेराफोर होनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो बेराफोराथ' गोबां रोखोमनि दं जों औवानिबो होनो हायोबा जोंङो दायो गुना रद बिदिनो खालामनानै जों माने होनायखौ बांसिन नुनो मोनसै आरो इदिनो बिनि अनगायैबोथ' जों ओ गय बिफांफोर गायना दोनबाल' जाया बेखौ जों माने नायबाय थानांगौ जाना फैयो माने बिदिनो ओ मा इसे एनै हासार होखांनायनि उनाव हाग्रा फोरखौ दानस्रांबाय थानांगौ जोंहा माने थुप जाया होनजायो आरोना गय फिफांङा इदिनो थब जाया होननांगोन जों गोबाव सम लायो बिदिनो जोंङो बिबार बारनायखौ समखौ बुंङोबा जोंङो सात आत बोसोरखौ जों नेनांगौ जाना फैयो आरो बिनिफ्राय बिबार बारनानै फि थाइ मोनो जानांगौ फैना जाना फैयोबा जोंहा माने गोबाव सम लायो। बिनि गेजेरजों जोंहा माने गोबां माने बिनि उनावहाय जोंहा बारि बागान बुथुम बुरजा खालामना लानो हायोबा बे गय फिथायफोरखौ फाननानै जोंङो माने गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनो माने नुनो मोननो हायो आरो ना गोबां रां आरजि जिनो हायो बिदिनो बिदिनो जों माने जोंनि ओनसोलाव बिदिनो जों माने जोंनि ओनसोलफोराव गोबां सुबुंफोरखौ बिदिनो गय बागानफोरखौ खालामनानै माने गावनि जिउ खुंलांनाय बा गोबां रांखान्थियारि आरजिनानै माने गय फिथाइनिफ्राय जोंङो माने बिदिनो गावनि नांगौ खिनिखौ सु नुनाय बायदिनो गारि मथर बायनायफोरखौ नुनो मोनो आरो। माने नोंथां गोबां बिदिनो बागान गिदिर गिदिर खालामबाथ' गोबां रां मोननो हायो नालाय आरो बिदिनो गय फिथाइखौ होनोबा जों किल'आवनो बिदिनो फनसास थाखा गाहाम मोननाय जों नुनो मोनो बिदिनो महनाव महनाव बिदिनो गोबां कुन्टेलफोराव माने बिदिनो गोबां रां जाहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो कुन्टेल सोआवनो जों बा रोजा बिदि जि बा रोजा द' रोजासो स्नि रोजा बिदि जों माने जाहैनायखौ नुनो मोनो आरो कुन्टेलसोआवनो बिनि जाहोनाव माने जोंहा माने बिदिनो गोबां रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो जों माने माइफोर गायनायनिफ्राय एसे बोरि हाफोराव जों गय फिफांफोर गायना लायोबा जोंहा एसे साबसिन जायो मानो होनना बुंङोब्ला जोंहा गय ओ गय बिफां गायनायाव जोंहा ओ खनसेल' इनभेस्मेन्ट नांगौ होननानै जों बुंनो हायो आरो। जेब्ला जोंङो गय फुलि बायनानै गायगोनबा इदिनो गय माने गयखौ जों जागायनानै गायगोन बेहाय जोंहा बारा इनभेस्टमेन्ट नांङा होनना बुंनो हायो आरो। ओरैनोथ' जों माइफोर गायोबा औ एसे जों माने माइफोर गायोबा जोंहा ओरै ट्रेक्टर हालेवनायनिफ्राय गायनायनि फ्राय बिदिनो हाजिरा लानायनिफ्राय जोंहा गोबां रांखान्थियारि नांगौ जायो जों माने बिदिनो गय बिफांफोर गायाबा गायोबा जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो होननानै बुंनो हायो आरो दानि जुगाव माने गोबांखौनो इदिनो गय बिफांफोर गायनानै लानायखौ जों दा नुनो मोनसै आरो बेजोंनो माने गाव गावनि जिउफोरखौ खुंलांनाय बाइदिनो गोबां रांखान्थियारि माने रांफोर आरजिनायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथांङाबो आं एसे बुंलांबाय नोंथांङाबो एसे फोरमायना होलांनो हागोन ना बिदिनो माबा मोनसे फसा आबाद नोंथांङा जाखिनिखौ रोंगौ बेखिनिखौ माने नोंथांङा मा आबादनि सायाव बुंनो नोंथांङा फोरमायना लांदो दे
औ औ नोंथां हागोन दा नोंथां निफ्राय गय आबादनि सोमोन्दै मिथिनानै खोनानानै मोजां मोनदों आरो मिथिनो मोननानै दा नंगौ नोंथां बुंलांनाय बाथ्राफोरा दा आंङो बेखौनो फोरमायना होगोनदि थालिर बिफां गायनायनि सोमोन्दै दा जोंनि बेखार लाइमोन सेंग्राफोरा गोदो बे थालिर बिफांखौ बारा गायामोन दा बेखारा बांसिन जाबाय जोंनियाव
औ
दा बिनि थाखायनो गोबां लाइमोन सेंग्राफोरखौ जों नुनो मोनदों बिदि आबाद मावनायनि सायाव ओरैनो जोंनाव गुवार गुवार ओरैनो हा थायो हा खालि दा बे हा खालियाव ओरैनो एसे एवनानै टेक्टरजों दाथ मोसौजों एवनाय जाला दा टेक्टर जोंनो एवनाय जायो दा टेक्टर जों एवखांनायनि उनाव बेखौ फोसाबो आरो एसे फोसाबखांनायनि उनाव बिदिनो जोलै थालिरनि जोलै लाबोनानै बेदरखौ लाबोनानै बिदिनो बा फुट द फुट गोजानाव गायो आरो लाइन लाइन गायखां बिदिनो गायनायनि उनाव बिदिनो नायबाय थानांगौ बिदिनो फोसाबबाय थानांगौ आरो बिदिनो आठ नय मासनि गेजेराव बे बिफांङा गिदिर जागोन गिदिर जानायनि उनाव बिदिनो बिबार बारो आरो बिबार बारखांनायनि उनाव फिथाइ होयो दा बेखौ नायबाय थानांगौ आरो हाबबाय थानांगौ दा बेखौ ओ मावनांगौबा गुवार आबाद मावनांगौबा दा बिदिनो सय सातजन आतजन मानसि लेबार नांगौ जायो दा खाथि खालानि ओरैनो बेखार थानाय सुबुंफोरा खामानि मोनो आरो ओरैनो दा ओरैनो थानाङा आरो दा बिदिनो सानफ्रामबो मोनो होनजायो जेनबा सानफ्रामबो हाबनांगौ नालाय थालिर बिफां गायोबा बिदिनो सानसेयाव खेबनै हाबनांगौ जायो बिदिनो बिफांफोरखौ गोदान गोदान रजनाय फोरखौ दानसना होनांगौ आरो फिथाइ थायोबा ओरैनो एम्फौ जानायफोराव मुलि एसे बाहायनानै होनांगौ आरो बिनि थाखायनो दैलि हाबनांगौ आरो सानसेयाव खेबनैखौ नायथारनांगौ दा जोंनियाव बिदिनो जि बिगा नैजि बिगा थामजि बिगा बिदि आबाद खालामगासिनो आरो थालिर बिफांखौ दा गोबां फालांगिया मोजां जागासिनो दं मानोना जोंनियाव ओ थालिर फिथाइनि माबायाबो एसे बिबाङाबो खम जानो हमदों मानोना थोलायलाया मानो होनोबा जोंनियाव गोबां ओ बायदि रोखोमनि फुजा जायो बे फुजायाव थालिर फि जाय नङाबानो जाया होननानै बुंजायो आरो दा बिनि थाखायनो जों जोंनाव थालिर फिथाइखौ नांथारगौ बेनिखायनो नोंथां दा जोंनियाव गोबां सोलिदों सोलिगासिनो दं आरो आरो हा गारजि जानाय ब्रा हा गोजौ गोरान गोरान जायगा बे गोरान जायगायाबो मोजां मोजां जाबोनो हमो आरो मानोना थालिथ बिफाङा थालिर बिफाङा मानोना जायगाखौ थान्दा खालामो ओ हा दैखौ बोनानै लाबोयो बियो सायाव बिनि थाखायनो मोजां जाबोनो हमो आरो दा जोङो गय फां गायोब्लाबो गयनि गेजेर गेजेर गायना होजायो आरो बे थालिर बिफांखौ मोजां जायो ओ मानोना सान्दुंङा खामोना गय बिफाङाव बि थाखायनो जोङो थालिर बिफांखौ गेजेर गेजेर गायखना होजायो आरो
औ औ ओ बिदिनो औ बिदिनो गय बिफांनि गय गयखौ बुङोबा जोंहा आरो गोबां बिदिनो दंबावो नङा होमबा नोंथां जेरै जों गय फिथाइफोरजों आ गय फिथाइफोरखौ जों जानोबो हायो बा बिदिनो गय फाथैफोरजों जानाय गयखौ बांसिन नुयो बिदिनो हाथाय बाजारफोराव फाननायखौ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गय गय सुफारि खालामनो हायो जायखौ गोरान खालामनानै जों सुफारि खालामनानैबो फाननानै बे रां हायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गयखौ कालारबो खालामबावो नामा नोंथां ओ बुंनानै गोबां जोंहा गय फिथाइफोरजों माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खालामनो हानाय जोंहा राहा दं आरो जों माने रांखान जेदे आरजिनो हायो आरो माने गय फि थाइ गायनानैबो बा गय होमबा नोंथां औ होमबा नोंथां जों माने समावबो जाबाय नालाय जोंनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो आं माने दोनथ'नो सानबायमोन आरो नोंथां आ नोंथांजों सावरायलायनानै माने थालिरनि बागै गोबां मिथिनो मोनबाय औ नोंथां दोन्थ'लायनो हासिगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां दे होमबा नोंथां उनाव मोजां सम लानानै सावराय फिनजासिगोन होमबा
औ दे नोंथां
औ दे होनबा